औ।
ओ हेलौ नोंथां ओ जोङो दायो ओ आदा बाजैनि बागै जोङो रायज्लाय गोन ओ थ'
औ
ओ आंहाबो सासे आदा दङ आरो बाजै दङ थ' नोंसिनि न'खराव आदा बाजै दङ ना? हेलौ हेलौ
औ
ओ हेलौ नोंथां
औ
औ नोंसनि न'खराव नोंनि आदा बाजै दं ने
ओ नोंथांनि सावना बारा मोजां फैयासै आंनियाव
नोंस्रा न'खराव आदा बाजै दंना?
औ दङ।
हेलौ
औ दङ
नोंस्रा न'खराव आदा बाजै दङ ना?
औ दङ
ओ थ' नोंथाङा नोंस्रा आदा बाजैया नोंखौ माबायदि अनो माबायदि हेफाजाब होयो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन जोंहानि आदा आरो बा बाजैया बेयावनो जेब्ला न'आव जेब्ला नखराव माबा मोनसे गिदिर खैफोद आफोद जायोब्लाबो जोंहा आदा आरो बाजैनिफ्राय जों गोबां अननायखौ मोननो हायो जोंहा ओ नख'रनि सोमोन्दोआव जोंहा आदा आरो बाजैयानो बयनिख्रुइ खाथिसिन लोगो हिसाबै जोङो हमना लानो हायो जोंहा बिमा फिफानि अनगा नैथि सोरबा अनग्रा गावनि आंगो सानग्रा बे दङब्ला जोंहा आदा बाजैयानो बुंजायो बाज दैैयाबो जोंहा गावनि बिमा बायदियानो जायो। जाय जोंखौ गावनि बिमा बायदिनो अनो औ औ आरो जोंहा आदा आदायाबो जोंहा उम जोंनि राङारि जेंनायावबो जोंखौ गोबां हे हेफाजाब होयो हा आंनि फरायनाय आंनि ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोहाआदा आदानि फ्रायननो मोननो हायो आङो ओ नोंथाङा आदा आरो बाजैनि सायाव माबा बुंगोन नामा?
ओं जोंहा बियाय बिबाजैखो जों बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो जोंनि बिमा सेकेण्ड बिफा सेकेणड बायदिसो जायो
औ
मानो होनोब्ला जोंहा बिदा बिबाजैआ जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामो आरो जोंनि सुखु दुखु खुवाव जोंनि बि या बिबाजैयासो हेफाजाब खालामो ओ आरो जोंहोम फोरहा जुदि बिमा बिफाया सानसे समाव गोमालाङोब्ला जोंहा बिदा बिबााजै थायोब्ला जोङो बिदा बिबाजैखोनो गावनि बिमा बिफा बायदिसो सिबिलांनानै जोङो बिथांमोननिफ्राय हेफाजाबखौ जोङो मोननो हायो आरो बिथांमोना जों जोबोद अनो जोङो जोंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौबो जोङो जेब्ला गावनि बिबाजैखो गावनि बिमा बायदि जोङो सानो अब्ला जों गावनि गोसोनि खोथा बाथ्राफोरखो जोङो बिबाजैनो सेयार खामनो हायो।
औ
बेनो ओ आंबो आंनि जिउआव अनसुलि बिबाजैफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो रावबो बिबायदि आं गाज्रि आखुनि बिबाजैफोरखो आङो मोननो हायाखै आरो जों गामिफोरावबो आङो बिबाजैफोरखौ गुन गोनां आरो सिबि जाथ थावना बेबायदि बिबाजैफोरखौ नुनो मोन्दों।
औ
थ आं बेखोनो बुंनो सानो
औ
ओ जोंहा बिबाजैफोरा जोंनि ओ खामानि दामानिफ्राव जोङो रोंस'वाब्ला जोंहा बिबाजैफोरा जों फोरोङो आरो लोगोसे जुदि जोंनि बिबाजैफोरा फरायनायाव जुदि गोख्रों बाला बिसोरो आरो जोंखौ फरायनाय बि ख'यावबो हेफाजाब खालामो। दानि जुगाव थ' नुनो मोनो गोबां सिख्लाफोरखौहा ओ हाबा जानायनि उनाव गुबुन न'खराव बारलां नानै बिदिनो नांज्लायनाय खमज्लायनायफोरखौ नुनो मोनो। बाद जोंनि बाजैखौ आङो बेबायदि ओ नुनो मोनाखै। माने बयजोंबो अनजानाय बयजोंबो बाख्नायजानाय आरो गाहाम मावनाय बिखौ आङो नुनो मोनदों। त बेखायनो आङो सा सानो बिबाजैआ सासे बिमादों समान
औ औ
मानोना बियो ओ जोंखो गोबाङावनो हेफाजाब खालामो। आरो अनफ्लायबाय थायो थ बेबायदिनो गासैबो गासैनिबो जिउआव बिदा आरो बिबाजैखौ हा जोंनि जिउआव नांगौ। मानोना बिबाजै। फोर रायब्लाबो बियो बुंब्लाबो जोंनि। गोरोन्थिखौ नुनासो बिसोरो बु। ङो ओ मानि जोंनि। नि मोजांनि थाखाय जोंनि। ओह। जेनेबा संसाराव थांनानै थासान्दि बयबो माने ओ गाज्रि लामाथिं थांनो नागिरो।
औ।
जोंहा बिदा। बिबाजैफोरा जेब्ला जोंखौ नुयो गाज्रि लामाथिं थांनाय।
औ।
अब्ला बिसोरो माना खालामो आरो बादा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनो आरो। बिथाङा आद बिदा आद। दारे बाजैनिस। माबाफोर बुंथिनो। ला बुंनो हागोन।
औ जोंहा आदा होनोब्लाथाय जोंहा ओ गावनि बिफा ओम बिफाया ओ बिफानि उनाव देरसिन माने बिफा बायदियानो जायो। बिदाया जोंहा बि। बिदाफोरा एसे सिगिनो हाग्रा बेबायदिबो जानो नांगौ मानो होनब्ला जोंहा जों गोबां समावनो गोबां गाज्रि लोगोफोरनि ओ गेजेराव थानानै जोंहा गाज्रि लामाजों जों आगान सुरनो नागिरो माब्लाबा। समाव जेराव जोङो बिदाया। थायोब्ला जोङो। बिदानि। ओ रागाखौ ओ गिनानै एबा नुनानै। ओ जोङो गावखौ हमदांनो हायो जोङो माबे लामाजों थांनो नागिरदों। ओ जोङो बे। बै खामानिखौ मावोब्ला जोङो आदैया रागा जोंगोन बा आदैया आंखौ बे ओ रागा जोंनो हागौ। एबा बुनो हागौ बे। गिनानै जोङो मोजांथिं फावसायबोफिननो जोंहा लामाया थायो। बेनिखायनो जोंनि जिउआव। बिदाबो थानो नांगौ जोंहा बिबाजैया जाहैबाय ननि माइनाव जाय जोंनि बिमानि बिमा गैयाब्ला नखरनि गासै खामानिखौनो बिबाजैआ ओ गावनि खरआव रुजुननानै लानांगौ गोनां जायो औ जोंहा उम बिबाजैखौ जोंहा लोखि महरै नायनाय जायो जोंहा माखासे स समाव नखराव गोबां जेंना जेंसि जायोब्ला बि बिबाजैनि गोथार गोसोजों जोंहा ओ जुदि आ ओ गोथार गोसोजों जोंहा बयखौबो अनोब्ला नखराव जोंहा जोंसारनाय बा सोरां सारनाया फैयो जोंहा गोजोननायाबो फैयो जोंहा बिबाजैआ गोबां जोंहा महरबो दङ जेरै ओ अनसुलि बिनानाव बा बिब बा गावनि आंगो लोगो बायदिबो जायो बिबाजैया जाय समाव जोङो गावखौ ओं गोबां खैफोदाव मोनोब्ला जोङो गावनि सुखु दुखु नंगौ बिबाजैनो माने फोरमायनानै औ फोरमायनानै गावनि दुखुखौ रेजें खालाम खालामनो हायो जोङो बिमा फिफाजों बां द्राय क्लस जानो हायाब्लाबो जुदि जोङो बिबाजैफोरजों क्लस जाबायोबा जोंहा गासै खोथाखौबो फोरमायनो हायो गोबां जेंनानिफ्राय जोङो बारगनो हायो ओ जोंहा माखासे समाव जोङो गावखौ हमथानो हास्लाबै समफोरा माब्लाबा समजों जोंहा सौग्रावनो गोनां जायो जाय समाव जोङो गावखौनो हमथा स्लाबनो हाया बा जोङो सानसनो हाया बेैबायदि टायेमाव जोंहा बिबाजै फोरा जुदि जोंखौ हमदां नानै मोनोब्ला बेयो माबा मोनसे जादों बा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैना दङ अब्ला जों जोंनि बिबाजैफोरा हमदांनो हायो आरोना जोंखौ नुनानै जोंनि दुखुखौ नुनानै बा जोंनि सिरि सिरि थाबाय थानायफोराव जोंना बिबाजै माने हमदांनो हायो आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बेखायनो जोंनि जिउआव बिबाजैआबो थानो नांगौ। आरो जोंहा गोबां राङारि जेंना फोरावबो हेफाजाब होयो बिदा आरो बिबाजैआ
औ औ
आरो मायबाफोर सोंनांगौ दंबावोमोन नामा?
ओ आंबो बिदा बिबाजैनि सायाव ओ बुंनो सान्दो। जोंहाथ आदा दङ बे आदायानो जोंखो बेरायनोब्लाबो गुबुन जायगा नायहैनो ब्लाबो जोंहा बे आदायानो जोंखौ जेरावबो लाङो आरो जोङो बुंलायलाय नोंगौ जाया मानो होमब्ला बियो माने गावनो बुजिनानै जोंखौ खौ जायगा दिन्थिनो थाखै जोंहा आदायानो लाङो। मानोना बेयो अनसुला बेखायनो गावनि बिना फोरखो लानानै थाङो। जेबो बुंलायलायनांगौ गुबुननि गोनांथि जोंखौ खालामा बिहा बिनानाव फोरनि सायाव बा फंबायफोरनि सायाव अननाय दङ। बेखायनो बिदाया जोंखौ बेरायनो लाङो। आरो जोंनि बाजैआबो जेबो ना होननाय बुस्थु दुखु खोनो मालाबा बोखा लामा द बिनो आङो बेखोनो सानो आरो बुङो। गावनि बि बिदाया बिमा बिफा बायदि जायो। जेब्ला जोंनि बिमा बिफाया ग गोमालाङो अब्ला बिदायानो बि बिफा बायदि गोबां। बिनानाव बिफंफोर थाब्लाबो बिबफोर थाब्लाबो माने न'खराव। हौवासा सासे बिदा थाब्ला गासैखौबो रुजुनो गोनां जायो। आरो बिथाङानो गा गासैखौबो माने नायलांनो गोनां जायो। आरो औ। मानोना बिथांमोना माने हौवासा जेब्ला बिदा जायो। बिसोरा गासैबो माने बि बिबानफोरा। बिसोरनियाव थायो अब्लाबो बिसोरो ना। खालामा बिदिनो नायलांबाय थायो। गावनि बिनानाव। बिफंफोरखौ माने हेफाजाब खालामो। बेबायदिनो जोंनि बर'। हारियावबो इयुनाव। बेबायदिनो बिदा बि बाजै बिबनां। गासैबो जेन अनलायनाय। फोरा बांसिननि सायाव बांसिन। माने जौगालांबाय था थों। आरो अन्नाया माब्ला। बो जोबा। जोबनानै थाङा लासे। माने बिदिनो। माने सोमोन्दोखो। जेब्लायबो लाखिबाय था दों आं बे खोनो सानो आरोना। त जोंनि दिनैनि आदा आरो बाजैनि टपिकखो बेयावनो जोङो फोजोब नाय जाबाय नों थांजों रायज्लायनानै आं गोजोननाय मोनबाय। गोजोनथों नोंथां।
औ जागोन।
औ दे गोजोन्थों।